औ नोंथां।
दोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबाय दं दा नोंथाङा?
ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ-औ आं नोंथांनाव। फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि आदार जाग्रा मुवानि सायाव। सावरायनो होननानै नांथां हरनाय जादोंमोन। नोंथाङासो औ-औ। अब्ला। ओ जोंनि जाग्रा आदार-आदारनि बागै सावरायलांनोसै।
औ नंगौ।
औ। माबा जोंनि जाग्रा आदाराथ'। बिदिनो फिथाइ-सामथाइ आरो माइ, माइरं। इफोरनो नोङा होमबा?
औ नंगौ‌।
जोंनि उदैखौ ओ उखैनायनिफ्राय जोंनि देहाखौ जोङो। ओ मोजाङै लाखिनो थाखाय जानांगौ।
जोंनो थांना थानो थाखाय जानोथ' नांगोन नङा होमबा? मानसिया-मानसिल' नङा गासैबो।
औ जुनादफ्राबो औ। जेरै जोङो ओंखाम जायाबा थानो हाया आरो दै लोङाबा। बसिन थानो हाया।
औ‌
ओंखामखौ जोङो जानांगौ बिदिनो‌ ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं नोंथां जेराव जोङो खारै। ओंख्रिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हायोबा खारै ओंख्रि-ओंख्रिखौहाय जोङो। मा-माखौ खारै संनाय जायो?
औ नंगौ जेरैहाय। जोङो खारै ओंख्रि होनोब्लाथ'। जों गासिखौबो खारै संनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो। गोथां मैगं-थाइगंनि बिलाइफोर बा जेरैहाय दालि। सबाय, अनला ओंख्रि। बेफोरखौबो जोङो खारै संनानै जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां‌।
जेरावनो जोङो जेरैहाय अनला ओंख्रि-अनला ओंख्रिखौबो जोङो। गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो बेखौबो गो। थां बिलाइजोंबो संनानै जाजायो आरो नोंथां।
ओ।
जेरैहाय जोङो लाइ बिलाइफोरजोंबो संनानै जायो। आरो बेबादिनो जोङो बेवहाय। ना बा बेदर बेफोरबायदि होनानैहाय। बो जोङो जायो। बेफोरबायदि होसननानै जायोब्ला जोङो थावसिननाय मोनो आरोना नोंथां‌। गोथावसिन जायो। बेबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ दाउ बा अमा। एबा लाथा एम्फौ बेफोरखौ होसिनोबाबो‌। थावसिनो आरो नोंथां जोङो अनला ओं। ओंख्रि संनो थाखाय‌। एसेबां गोब्राब नङा जोङो गिबियावनो। माइरंखौ दैयावहाय। सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बे एसे गुरै जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सुखांनानैहाय जोङो उवाल बा मेसिन बा दिंखि दानियाथ मेसिन आवनो देयो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबादिनो जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो। आरो बेनि उनावहाय जोङो सारायावहाय दैखौ लानानै दैखौ खारदै संख्रि बेफोरबायदि होनानै जों दैखौ गोदौ होनानैसो अन गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां
खायसे बेबायदिनो दैयाव गलायनानैबो होयो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जोङो बेयाव दाउ बा अमा बेबायदि होसनोब्लाथाय ओ गिबियावनो बेफो
दस्रा सारायाव एवग्रोनानै लानांगोन बेबादिनो जोङो थाव हालदै संख्रि सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु होनानैहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवग्रोनानै लानांगोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय अनलाया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जों बेदेर बेवहाय होसननानै होगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोबाव गोदौ होनायनि उनावहाय मैगङा मोननायनि महराव फैयो आरो ओंख्रिया।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो बेवहाय मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौबो बाहायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो जोङो जेरैहाय बे बेदरनि सोलायैहाय जोङो ना खांख्राइ बा लाथा एम्फौ बेफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ बरफोरनि हाबा जेरैहाय जोङो हाथासुनि हाबा बेफोरावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय खैना गोदाना इसिं खनायावहाय अनला ओंख्रि संनायनि नियम दङ आरो नोंथां
नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय अनला ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि आ ओनसोलावबो बिदि नोंथाङानो बुंलांनाय बायदिनो जेराव जोङो अनलाखौहाय खारैजोंबो आरो थावजोंबो जानो हायो आरो ना नोंथां
नंगौ औ जाजायो
खारैजों जायोब्ला ओ जोङो मा मा होनो हायो ओ ओइ मैगं गोथां लायफोरखौलाय बेसर बेफोरखौहाय होनो हायो। हायो जेराव जों अनला फाख्रि होननानै बुङो।
औ
आरो जोङो औवा मेवाय बिदिबो जानो हायो
औ दाथ' दैज्लां बोथोराव औवा मेवाइखौ मोनखायो नङा
औ गौ नोंथां' दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोङो बांसिनानो अनलाखौहाय औवा मेवाइदो जानाय जायो आरो ना
औ
अ फोथारफोरावबो जाया ओ गोबां गोबां जेन' जेनबा बुरजा बुरजा हाजिरा लानाय बिसोरो ओ दुब्लियावहाय ओंखाम हैनो थाखाय अनलाफोरखौनो मेवायजों सं नानै हैनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला अनलाया अनलाया गोबां रोखोमनि संनो हायो आरो ओ गोबां रोखोम होननानै संनो हायो जोङो बेदर ना साम' ए बला बिदिनो बायदि बायदि होननानै जों संनाय जायो बिदिनो जोंनिखि गिबियाव नो अन माइरंखौ सोमनाय जायो सोमनानै जोङो बेदरजों सङोब्ला बेदरखौ एवनानै लागोन जेराव गासिखौबो मस्ला मस्लि बानलु संख्रि बेफोरखौ होनानै मोजाङै जों एवनानै लागोन अननानै लाखांयनायनि उनाव जोङो दै जेराव जोङो दै फुदुंगोन फुदुंखांनायनि उनाव ओ जोङो दै दुंबाथाय बे ओ माबा
अन गुन्दैखौहाय ओ नंगौ गिबियावनो जोङो अन दैखौहाय होनाय जायो आरो न' नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादिनो ना
औ नंगौ नोंथां बिदिनो दैवहाय जों अनखौ होनानै संनाय जायो आरोना नोंथां होनानै जोङो थियारि खालामनाय जायो आरो औवा मेवाजों संब्ला जोङो औवाखौ ओ लाबोनानै फिसा फिसा औवाखौ फिसा फिसा खालामनानै जोङो ओ अननायाव होनाय नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं जेरै ओम नारजि बर'फोरनि नारजि बुङोब्लाथ' जोङो मैगं गोथांनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो आरोना नार
औ नंगौ
जेराव फाथो मैगं होननानै बुङो फाथोखौ जोङो गिबियावनो ओ खानानै लाबोनानै फोरानना दोननाय जायो
औ
फोरानना दोननानै ओ जोङो बे नारजिखौहाय गोरानखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो संनो संनायनि सिगां सिगां। आरो जोङो बे नारजिखौ संनो थाखाय जोंङो सोमना दोननाय। बेनि उनाव जोङो नारजिखौहाय सारायाव दै फुदुंनायाव होनानै जोङो। खारैफोरखौ होनानै बा बानलु संख्रिफोरखौ होनानै जोंङो। संनाय जायो आरो ना।
औ औ नंगौ खारैजों रुनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खारैखौ माबायदिहाय बानायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव खारै बानायनाय होनना बुङोब्ला जोङो खारिखौथ' थालिरनिफ्राय मोनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
थालिर मादा आरो थालिर फस्ला जेराव जों मोननैनिबो मोनो आरो बां सिन हामसिन मोजांसिनानो जाबाय जोंना थालिर मादानियानो हामसिन आरो
औ नंगौ
सबाय बिगुरनिफ्रायबो मोननाय जायो जेराव जोङो गिबियावनो थालिरफोरखौ दाननानै लाबोनानै फिसा फिसा महराव जों हाग्रोयो
औ
जांनायनि उनाव जोङो ओ सा सानबा द द सान जोङो फोराननाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ थालिर फस्लाखौ हायोब्ला जोङो मादाखौबो लोगोसे लाबोफानानै जोङो फिसा फिसा खालामनानै जोङो फोरानाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बेजों लोगोसे सानबा बा द' सानहालागै जों फोरानना दोननानै बेजों लोगोसे जोङो सावनानै होनाय जायो आरोना नोंथां जेराव सावनानै होन सावनायना होनाय हांगार
बे हाथ'फ्लाखौ जोङो सरनानैहाय रोसिखौ रोसि ओंखारनो खौ जोङो खारै महरै बाहायो नङा होमबा नोंथां
होनब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
दे बिदिब्ला
दोनथसै होनब्ला नोंथां
औ दे